औ खोना औ खोनादों अ अ मा खालामगासिनो नोंथाङा? जाखांबायना बिदिबा औ ओ उम बिदिबा नोंथाङा फ्रिबा माने मोनसे टपिक लानानै सावरायनो होननानै आं कल खालामदोंमोन आरो।
औ औ जायो दे।
औ। अ जोंहा टपिकखौ लानि माने बिबार बिबारफोर गायनाय ओमफ्राय दंफां -लाइफां बिदिनो न'फ्राव गायनाय। ओमफायो माहोनो बि बेफोरखौ जेनेबा माबोरै जोथोन लानांगौ बेफोरनि सोमोन्दै एसे रायलायनि आरो।
औ अ जागोन दे रायलाय जागोन। उ
नोंथाङा बिबारफोर आरो दंफां लाइफां बिदि गायनानै मोजां मोनो ना मोना?
औ औ मोनो। आं आ बिबार गायनो मोजां मोनो बा बिफांफोर गायनो आंबो मोजाङानो मोनो। आ नोंथाङाबो मोजां मोनो दा औ ओरैनो मा
ओरैनो मा मा बिफां बिबारफोर गायो नोंथाङा आङो
अ
औ ओ बिबार बिफां बिदि होननानै बुंबाथ' आङो बिबारफोरखौबो गायो गायनाया खिन्थु आंहा बिबारफोरनि अनगायै बांसिन माने फिथाइ थायग्रा बिफां बेफोरबायदिखौ गायनो बांसिन मोजां मोनो आङो। एसे थायोना बिबार फोरब्ला बिदि बिदि मोजां नुबाथाय गायनो लुुबैनाय बिदि खिन्थु आङो माने बिबारनि अनगायै खालि औ बै फिथाइ थाइग्रा दंफां लाइफां बिदिफोरखौ बांसिन गायनानै मोजां मोनो आरो।
औ औ।
औ औ बिबारफोरखौबो गायो जेनेबा ओरैनो थांनाय समफ्राव मालाबा। बहाबा मोजां बिबारफोर मोनब्ला बेफोरबायदिखौ गायो आरो। मा मा बिबार गा गायदों होनना बुंब्ला जोंहा न'आव बिदि बांद्राय बिबार गैया। ओमफ्राय दङ मा होनो बेखौ जोंनिया दावदै फुल होनना बुङो। खायसेया मा बुङोथाय बेखौ अ बिदियानो माने मोननै मोनथाम जातनि दङ आरो। गुफुर दङ पारपोल कालारनि मोनसे दङ ओमफ्राय आरो बे गुफुरानो माने मोनसे फिसा मोनसे गिदिर बिदि जादननि दङ आरो। ओमफ्राय आं फुलिनि नामफोरखौ आं माखासेयाव मिथिला मोनसे गोमोमो बिबाद दङ माइबायदि मा होनना बुङोथाय नामखौ मिथि
अ बे गेन्दा बिबारखो होन्दो नामा?
गेन्दा बिबारा नङा आरो मोनसे दंबावो मा होनोमोन्थाय आं बेखौ नामखौनो मिथिबावला दंफां एसे गिदिर जायो आरो औ औ बे ओमफ्रायो गेन्दा फुलाबो दङ ओमफाय दावला सिंगुर बिबार दङ जबा ओमफाय जबायाबो मोननै मोनथाम जातनि दङ आरो जाहानाव गोजा मोनसे ओमफाय पिं कालार मोनसे बिदिफोर दङ ओमफायो आरो मोनसेखौ मा बिबार होनोमोन्थाय आं बेखौ नामखौ मिथिफेराखै दासिमबो माने इयो ओयै आवजार कालार बा पारपोल पारपोल दार कालारनि बारो आरो अ अ बिनि मुंखौ आं मिथिनाय जायाखै ओमफ्राय औ बिनि अनगायै बिलाइफोरबो थायोना जोंहा बे बिबार बिलाइ बायदि मोनसे ओ गोलाव गोलाव ओमफाय बिदि दुलुर दुलुर एसे टाइपनि लावजें लावजें बिदिफोर बिदिफोराबो दङ आरो जोंनि न'आव बेफोरखौ गायनाय जादों आरो ओमफाय औ नोंथांमोननि न'आव मा मा बिबारफोर दङ
औ जों जोंहानियावथ' बे ओ लामायावनो जोंहानाव बेरा फुल ना मा होनो बिनि माने रियेल नामखौ मिथिया आरो आङो जोंनिथिं ओरैनो बुङो आरोना बिबार माबा ओ बेरा बिबार होननानै बुङो आरो
औ औ
बे दोङो ओमफ्राय आरो आ जोंहानि बि ओ बारोन्दायाव
औ
बे बिबार नामखौ मा होनोथाय आंबो मिथिया एसे पारपोल हां एसे पिंक दङ आरो ना मोनसे एसे गल हाग गलद्रायबो नङा ओफ्राय ओ बि-बिबारल' नङा जेनेबा खायसे बिफां बिफांबो दोङो जाय बिफाङा माने ओ बिबार गैया आरो ना खायसे दि बिदि फुल बिफां थायोना जेराव बिबार थाया बिलाइ फोरानो माने बिराद समायना जायो बेबायदि बिफांबो दङ। ओमफ्राय नामफोरखौ आंबो मिथिजोबा आरो ना ओमफ्राय नोंथाङा बुंनाय बायदिनो बै दावदै बिबाराबो जोंहानाव दङ। ओ इनिफ्राय बेफोरनि अनगायैबो एल'भेराफोर गायनानै होयो आरोना जोंहा बिराद एल'भेरा दं।
औ औ
ओं बेनिफ्राय ओ बै मानलानाय बिबारा मा होनोथाय बिनि नामखौबो मिथिया आं देराबायदि मानलायो आरो औ बेखौ बेबो दङ आरो ओफ्राय अपराजिताबो नङा एसे आलदा औ
माबायदि बारो बियो औ
औ बेयो बोरैबा पिंक टाइपनि एसे बिबारनि कालारा एसे फिसा फिसा जायो बुस्थुआ बिलाइआबो फिसा फिसा जायो।
औ बेखौ आंबो मिथिथ'ला
औ औ बेनिफ्राय आ बे मोनसेनिखौ मा होनोथाय बे मोनसे जि बिफां थायो ओ बिफाङा एसे गुवार गुवार जायो आरो बिफांनि बिलाइआ ओमफ्राय फाख्रा सिख्रा जि जायो बे स्नेक माबा बायदि स्नेक प्लान्ट बायदि बिदि टाइपनि मोनसे बिफां दङ जि।
औ मोजां थार नुयो जि बोरैबा औ बिबार बाराना बियो औ
औ बि बिफांखौबो बेफोर बिफाङाबो दङ जाहानाव। माने बे नार्सारिफोराव फाननाय नुसैयो बेखौ नामखौनो मिथिया आं मा होनोथाय? औ बेफोर बिफां ओ बिफाङा दङ उम
औ बेफोर दङ आरो जोंनाव ओमफ्राय बांद्राय बिदि गैयानो जेनेबा बिखिनिया दङ ओमफ्राय
खादन्था बिबार द बिबार दङ जोंनि बाथौ खाथियाव। ओ ओमफ्राय फिथाइ सामथाइनिथ' जोंनाव दङ बिफां ओ थालिर बिफां दङ। ओमफ्राय थाइजौबो दङ थाइजौ फांनै दङ जाहानाव। ओमफ्राय खान्थाल बिफाङथ' दंसाबो फांथाम फांब्रैसो ओमफ्राय गय बिफां दङ, नालेंखर बिफां दङ बिदिनो माने जा-जाग्रा फिथाइफोरनि ओमफ्राय आरो बे ओ मा होनो सुमफ्राम सुमफ्राम फिथाइ। बिनिबो बिफां दङ। ओं ओमफ्राय बे गोखै फिथाया नोंसोरना मा होनोथाय हरफुलि हर फुलि फिथाइ बिफां दङ आरो जोंनाव औ बेखिनि दङ आरो उम बेफोरनि अनगायै नोंथांमोनाव नोंथां लानि न'आव मा मा दंबावो आरो?
जोंनि न'आव बेफोरनि अनगायै माने जाग्रा फिथाइफोर होनबाथ' बे खान्थाल थाइजौ आनो थाखायो जोंनि बर' फोरनाव ओमफ्राय खान्थाल थाइजौफोराथ' दङ थाइगिर बिफां दङ जाहोनाव ओमफ्राय थाइगिरनि अनगायै लिसु बिफां दङ आरो फांनै दङ लिसुआ गिदिर गिदिरा। लिसु, नारिखल दंफां दङ ओमफ्राय काजि दंफां दं।
उम
आरो बिनि उनावहाय दङ कमला दंफां' दङ बियो थायथ'वाखै आरो। देग्लाय थायसिगोन बायदि मोन्दों माने गिदिरानो जाबाय। ‌ कमला बिफां बिनिफ्राय आरो दङ बिदि नो आमलायाबो बेयो थायथ'वाखै आरो देरहाबाय आरो देर जोबबाय ओमफ्राय बेनि अनगायै आरो बिदि जोंनावहाय जाग्रा फिथाइ बे गयफोराथ' दङ ओमफ्राय आरो बेनि अनगायै बैग्रि दंफां दं आरो बैग्रि दंफां। ओमफ्रायो मा होनो बेखौ पनियाल दंफांखौ मा होनोथाय? सोरनियाबा मा नै औ औ बेखौ जोंथिंजाय पनियाल होनाना बुङो ओमफाय बेलेगाव मा होननानै बुङोथाय मिथिया माने दंफाङा सु थायो आरो बियो। ओमफ्राय फिसाया माबा बायदि बै मा बुङोमोन बेखौ फ्लाम बायदि माने। प्लम दंफां बायदि बिनिफ्राय प्लमनिफ्राय फिसासिन जायो आरो बिनि फिथाइआ बियो। प्लामाथ' एसे गोखै बेयो गोदै आरो बेयो नियाला। खनोसनो द औ। बेनिफ्राय बिनि अनगायैबो आरो दङ जोंना मा होनगोन बेखौ बैग्रि- बैग्रि दङ। औ जोंनि लकेल बैग्रि बिदिया दंङ। ओमफ्राय आरो माबा आङो माबा बुं औ आनारसफोर। बे बैग्रिखौ आंहा माबाखौबो बायनानै लाबोनानै गायफेरदोंमोन दाख्लिबावै। मा होनो बेखौ बैदि बे फानग्राया बेलाथि बिग्रिया औ। बिदिखौबो आङो फांब्रै फांबासे लाबोना गायफिदों आरो ना
औ औ औ औ।
बेबो माने दाखालिसो लाबोना गायफैनायानो बारबाय बो दानो
औ औ।
गाहायावनो बारबाय आरो जायगायाथ' थायनाय नङ दां माने बारगारग्रोय नालाय। फास्थावनो बारगार जानांगौ ओमफ्राय बेनि अनगायै। आं आरो तेजपुरनि लिसु बेखौ गायदों आरो।
नि लिसु जाय औ बे लिसुआ जोंहा जि आइटेक मोननाय नालाय ओ जोबोद फेमास जादों ओमफ्राय। बेखौ गायफैदो ओमफ्राय बिनि उनाव आरो दङ जोंना ककवास चक्लेट दंफां दं आरो। बेबो बिराद गिदिर- गिदिर जाबाय आरो जौबाय बोसोरसेबा। देर बोसोर बिदिनि उनावनो थानाय जासिगोन बायदि मोनदों आरो बेयोथ' गोबांखौनो गायदों बेखौ माने फाननो उननि बिजनेसनि थाखाय गायनाय जादों आरो बेखौ।
औ औ।
माखासे दंफांफोर दंबावो। खुसेर दंफां बायदिसिना बेफोरबायदि बुंलाबायो।
औ औ
दा दंङ आरो। नोंसिनाव फिथाइ हायग्रा दंफां मा मा दंबावो ओमफ्राय।
फिथाय थायाइग्रा जोंनाव बे सम फ्राम ओमफ्राय जोंनावबो आनारस दङ। आनारस ओमफ्राय मैदोमफुल दङ जोंनाव
औ
ओ मैदुफुल ओमफ्राय आरो ओ गय, नालेंखरफथ' थाफाबाय ओमफ्राय ओ- ओ जाग्रा फिथाइ आरो बेै आमलायाबो दङ जोंनाव आमलाइ ओम इनिफ्राय बे समफ्रा मानो जोंनाव मोननै रोखोमनि दङ मोनसे गोदजा- गोदजा
गोदजा ‌थायो जि
बि मोन गोदजा आरो ग्रिना मोनसेया नरमेला बे- बे दङ
औ
ओमफ्राय आरोबाव जाग्रा फिथाय ओ मा दंमोनथाय बेखिनियानो आंनिबा जाग्रा फिथाइ जोंनियाव जोंनि न'आव आरो ओम
जोंहा आथिखालाव माने बिदि फिथाइ सामथायफोरखौ गोदोनि समावथ' जोंहा न' जानो थाखायल'सो गायनानै लायोमोन ना ओ औ जायखिजाया फिथाइ सामथायाइानो थांङो ओमफ्राय आथिखालाव माने जोंहा फाननो थाखायबो गोबां बुरजा बुरजा गायनानै लानो हायो बिदि जाबाय आरो
औ
गासिबो फिथाइ सामथाइफोरखौ जोंहा फाननो हानाय बेफोरबायदि जाबाय नालाय
औ
औ ओमफ्रायो फलफोरखौबोथ' आजिखालि नारसारिफोराव बायनानै गोबां बायदि बायदि रोखोमनि फुलफोर मोननो हायो जोंङो नुफेरि सिनायफेरि बिदि माखासे गोबां फुलफोर मोननो हायो आरो
औ बे फुलफोरखौथ' माबा बुके बानायनानैबो फानसैयो आजिखालि ना बिराद सिजोनफोरावथ' बिराद सेल जायो आरो माने मो माने मोनबावलायासो आरोना बायनो नागिरबाबो बिदि बे भेलेेनटाइन्स दे फोराव ना बिराद सेल नुयो आरो बिदि आजिखालिथ' माने प्लास्टिकनि ख्रुय बांसिन मानसिफोरा बेरे अरगेनिक बा माने रियेल बिबारखौ होसो बांसिन इउस खालामो बांसिन नायगिरो बिदि बिराद बिजनेस खालामबाय आरो आजि बिबार बिबारा माने बिराद मोजां बिजनेस आरो दानि दिनाव ओमफ्राय आरोथ' बिबारखौ ओ पारफिउम बाहायनायावबो इउस खालामो बेफोरनि थाखायबो बिराद मोजां आरो खायसे खायसे बिबाराथ' बिराद माने मोजां मोजां ओरैनो जों जेनेबा
जेनेबा बिबारखो खाथियाव थांबानो बिराद मोजां मोदोमोना
बिदि गोबां बिबार दङ फैफोरनिफ्राय माने पारफिउम बारानायनायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ औ नंगौ बिबारा बिराद खामानियाव होयो आरो
औ
जोंहा बिबारनि खेथि खालामनायखौबो नुनो मोनोना आथिखालाव जेहुथू जों मालासुनानै फानो गेन्दाफोर बेफोरखौ आं खेथि खालामनायखौ नुदों आरो माने बिराद बिराद बुरजा गायो दुब्लिफोर बेफोरबायदिफ्राव माने गायो आरो ओमफ्राय गायनानै
औ
औ खानानै बेखौ माने बस्थायै बस्ता बा कार्टुननै कार्टुन बिदि माने फानहरो आरो औ औ फान नानै बिदिनो मालटा बायदिसि बि